अ खोनादों नोंथां
औ खोनादों दे
अ
आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय मोनसे बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादों
अ
बाथ्राया जाहैबाय ओ दावबायनायनि सायाव
नंगौ नोंथां
आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि जिनिस ओंखारबाय नालाय गारि गुरा ओरै आगोलनिफ्रायनो दंखायो दिसोन ओ बिनि बागै नोंथाङा ए से गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा
दावबायनाय ओ हागोन नोंथां ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ सिगांनि सम आरो आ आथिखालनि सम गोबां जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन दावबायनाया ओ जिउनि मोनसे गोनांथार आयदा बा ओ हाबाफारि होननानै जों साननांगोन आरो जों बे दाव ओ दावबायनाय बा बे दावबायनाय ओ आयदाखौ लानानै जों गोबां ओ बायदिसिना ओ आखल आखु बा उम उ बेफार फालांगि खालामनाय बै फोरखौ जों सोलोंनानै ओ लानो हायो आरो गोसोखौ जों गुहार खालामना लानो हायो ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि समाव ओ सुबुंफ्रा दावबायनो थाखाय ओ आइथिंखौ बाहायोमोन दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब दाबसे जायगासिम थांनो आरो बेनि अनगायैबो हाग्रानि जुनार ओ जायफोरखौ न'आव फिसिनानै ओ जेरै गराय मैदेर ओ मैसो ओ बैफोरबाय दि जुनारफोरखौ फिसिनानै ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ मुवा बेसाद रोगानाय बा बाजारसिम फानहैनाय ओ बा गुबुन दाबसे जायगायाव ओ गुबुन सोरखौबा लोगो हमनाय ओम बैफोरबायदि ओ समाव जों बैफोर जुनारफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालाव ओ बेफोरनि सोलायै ओ दावबायनायाव जों ओ गोबां हान्थामेला जायफोरहा गोबां ओ रांनि रां दङ बिथांमोनहा ओ थाब दावबायनाय समाव जों थाब मोनहैनो थाखाय ओह हान्थामेला राहा हिसाबै ओह फ्लाइट ओह बेयावनो बुंनो हायो ओह आरो बेजों लोगोसे ट्रेन आरो बेजोंनो लोगोसे ओह खाथि खाला ओह खाथि खाला ओनसोलनि जायगाफ्राव जों गिदिंथिंनो बा दावबायथिंनो थाखाय जोंनो ओ बास बा न'निनो गारि जायफोरखौ बाइक स्कुटि बा कार बेफोरखौ बाहायनानै जों खाथि खाला आह न'नि सोरगिदिं खाथि खाला थानाय जायगाफ्राव जों गिदिं थिंनो हायो। आरो गुबुन हादर सा बा गुबुन रायजो दा गुबुन हादरमायाव थांनो थाखाय जों गिबियावनो फ्लाइट बाहायो आरो बेजों लोगोसे दैमा दैसा बा दैमा सरि सरि लैथो लैथोमा बायदि जायगाफ्राव ओ दावबायनो बा लैथोमानि सोमोन्दै जों मिथिनो थाखाय दावबायनायाव जाहाज आ जाहाज जाहाजफोरखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो जाहाज कार्ग' बैफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओह बेनि अनगायैबो बेफोर गासै ओह बेफोर गासै हान्थाामेला खालामनाय समाव बा दावबायनाय समाव जोंनियाव ओह गोबां रांनि गोनांथि जायो। ओह आरो बेजों लोगोसे ओ जों दावबायनाय समाव गोबां ओह गाननाय जोमनाय आरो बेजों लोगोसे मोजां देहानि गोनांथि। थि जायो नङाब्ला जों दाबसे जायगायाव बेरायहरनाय समाव माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि ओ बेरायनाय थांनाय ओह बेरायनाय थांनाया ओरैनो फैलार जानानै फैयो बेनिखायनो जों मोजां देहा आ मोजां देहा लानानै दावबायोब्ला आ मोजां मोजां जायोबा दावबायनाया साक्सेस जानानै फैयो होननानै आं सानो। ओह दावबायनायनि गेजेरजों जों ओह दाबसे जायगानि दाबसे जायगानि बै जायगानि मानसिफ्रा माबोरै जिउ खुङो बा बै जायगानि मानसिफ्रा माबोरै संनानै खावनानै जायो बा माबोरै मोसानाय मुसुरनाय मा माबोरै फालांगि खालामनाय? माबोरै सोलोंथाइ लानाय गाननाय जोमनायाव बैफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो जों दावबायनाय समाव आह बैफोर जायगानि मानसिफोरजों आ गोरोबनानै थानो गोनां जायो मानोना जों न'निफ्राय माखासे जाग्रा आदार आह लां फानानै थांनो हा थांनांगौ थांनो हाया गोबाव सम दावबायनाय समाव ओ जों बा दिन बा द' दिन बा जिदिन दावबायनायनि जों ट्रिप लानानै थाङोब्ला जों बै जायगानि जानाय लोंनायजोंनो जों सोलिनांगौ जायो ओह बिनिखायनो जों दावबायनाय समाव ओ गोसोखौ आह जेबो सानालासेनो उदां गोसो लानानै ओ बै जायगानि मानसिफोरजों सोलिनानै थानांगौ जायो बा गोरोबनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हादर बा गुबुन गुबुन हादरसानिफ्राय दावबायफैनाय बै फोर मानसिफोरजोंबो जों लोगो मोनलायो होननानै बुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे बै जायगानि मानसिफोरजों आरो जोंजों आ गोबां खोथा सावरायलायनानै आ गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो बै जायगानि मिथिंगानि नुथाय आ बायदिसिना बायदिसिनाफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों नुयो होननानै आं सानो नोंथां।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे ओ जों ओ फरायसा समाव बा ओह जायफोरा हाइ स्कुल बा कलेजाव फरायबाय थानाय बा इउनिभारसिटियाव फरायनाय उम बैफोरबायदि स्टुडेन्टफोराबो आ दावबायनांगौ होननानै आं सानो आरो दावबायनायनि गेजेरजों ओह बिसोरबो गोबां उम खोथा बाथ्रा बा आह बाहेरायाव नुनाय ओ आबाद मावनायनि खान खान्थि बा बेफार खालामनायनि खान्थि बैफोरखौ जों फल' खालामनानै जोंनि ओनसोल बा जोंनि जायगायावबो जोङो बैफोरबायदि जौगानाय हादरनि बा जौगानाय रायजोनि आ आबाद मावनाय बा बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौ फल' खालामनानै जों ओ जोंनि जायगायाव आ मावफैनो हायो बा खालामफैनो हायो ओ बेफोरखौ आं सानो नोंथां। आरो उन्दै गथ'फोरखौ जों ओ गुबुन जायगायाव बा खाथि खालानि गोजानाव नङाब्लाबो खाथि खालानि जायगाफ्राव। आ दावबायनो दावबायनो लाङोब्ला दावबायहोयोब्ला जों मोजां जायो होननानै सानो मानोना ओ बै गथ'आबो ओ बै जायगानि मिथिंगानि नुथाय हाजो हाला बा गुबुन गुबुन हारिनि‌ ओ सुबुंफोरखौ नुनानै आ बिसोरबो मिथिनो हायो कि औ बेबायदि मानसि दं बा बेबायदि जायगा दं बेफोरबायदिखौ मानि बिसोरनि गोसोआवबो ओ मोनसे फिल फैयो बिनि थाखायनो जों गोरलै गोरलैनिफ्राय गिदिरसिम जों दावबायनायखौ गोनांथार होननानै सानो ओ नोंथाङाबो? दावबायनायनि सोमोन्दै ओ बा दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनिसिम ओ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ दावबायनायनि बेलायाव नोंथाङानो जाखिनि बुंनांगौ फ्राय बुंफ्रामजोब्बायानो ओ बेनि गेजेरावनो आङो ओरैनो फंनैसै बुंनोसै। जोङो दानियाथ' मेरला जोंनिया मटर गारि ओंखारबाय नालाय गोदोथ' जोंनिया मैसो गारि मैसो गराइ बायदिसिना जि जुनारफोरदों दावबायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेनि आगोल जोंनि सुबुं माहारिया बांसिन आइ थिंजों गोजान गोजान लामा हान्थिलाङोमोन थाङोमोन। थांलाय फैलाय खालामोमोन। ओम बै समावथ' ओरै गारि गैयामोन मटर गैयामोन। दानिया जुगजों लोगोसे बेफोरबो गोबां गोबां बिफाननि गारि उनु अंखारबाय नालाय दानिया बेफोरो गारिजोंनो थाङो दावबायो मानोना दानिया सम फोराबो एसे थोला नालाय बायदिसिना खामानिफोराव मुखुब जाजोबबाय बेनिखायनो सम थैनि जाहोनाव गारिफोरजोंनो ओ दावबायनानै गावनि खामानिखौ मावफुंना लांनायखौ नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंथां।
औ बिदिनो दावबाय नाया जोंनि जिउनि मोनसे गोनां मोनसे माबा होननानै सानो आङो मानोना दावबायनाय थाब्लासो गुबुन जायगानि जोङो बायदिसिना नलेजखौ जोङो मिथिनो मोनो नुनो मोनो। बिसोरनि कालसार बिसि दोरोङारि जानाय लोंनाय मुवा गान्नाय जोमनाय रोजाबनाय मुसुरनाय बेफोरखौ जोङो नुनोनो मोनो।
नोंगौ थारैनो
बेनिखायनो जोङो जेसां हायो जोंनि जिउ थासान्दि ओ दावबायनांगौखौ जोङो आङो माने खुब गोनां मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो आरो दावबायनायखौ जोंनि जिउ थानायसिम। जोंथ' ओ गिदिंबाबो गिदिंगौ हाया हाया नालाय बे बुहुमखौ
नंगौ नोंथां।
जा एसे हायो जों जा एसे सम दिहुननानै गोबां खामानिनि गेजेरजोंबाबो सम खनसे दिहुननानै जोङो दावबायनांगौखौ सानो आरो आरो नोंथांखौबो आङो बुंदों जे नोंथाङाबो एसे दावबायनायखौ नाजालांबाय था समजों लोगोसे
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि दावबायनाय दानि सायाव ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा
औ दे दे नोंथां दे